हेलौ
औ नोंथां
अ खोनादोंना भइसखौ क्लियार
औ नोंथांनि रावखौ मोजाङैनो खोना दोन दे औ
औ जों दा उम बे आंङो थांजों बड मेथाइनि सायाव बर मेथाइनि सायाव सावरायनो सान्दों आरो
औ सावरायजागोन दे नोंथां औ सावरायजागोन
नोंथाङा बे बर' मेथाइफोरखौ ओ गोदोनि बर' मेथाइफोरखौ नोंथाङा माबायदि मोनोमोन आरो दानि बर मेथाइफोरखौ नोंथाङा माबायदि मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ मेथाइफोरखौ जेनेबा माबादि मोननाय मोनिया जेनेबा गावबा गावनि पसन्द बा गावबा गावनि खोथा आरो एनि आंनि बेलायाव आं र' र' आंनि बेलायाव माने आं माबायसा मोनो आं एसे खोन्थानोसै आरो दा ओ जेनेबा आंथ' गोदोनि मेथाइफोरखौसो बांसिनै मोजां मोनोमोन आरो खोनासंनो। ओ माने गावबा गाव बस न्द' आं गोदोनिखौ मोजां मोनोमोन बेनि जाहोनानो जादों जेनेबा गो नि मेथाइफोरा गोदोनि मेथाइफोरा माने ओ ओंथि गोनां जायोमोन आरो मे थाइनि जि ओ सोदोब फोरा बांसिनै ओंथि गोनां जायोमोन आरो। रो ओमबा सोदोब बा रावफोरा आरो जि सुर दङ मेथायाव बे सुराबो माने गोदोनिया मोजांसिन जायोमोन। आरोना आंनि बादिबा गोदैसिनमोन। लोगो लोगोसे से ओ दामजु जाय दामनाय ओ बे मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बेफोरो माने गोदोनिया ओ मोजांसिन जायोमोन। आरोना जोबोद मोजांसिन जायो मोन एनिफ्राय दानि मेथाइफोरखौ बुङोब्ला आङो माने खायसेखौ मोजांबो मोनो मोनसे मोननै खिन्थु बांसिनखौनो आङो एसेबां मोजां मोना आरो गोदोनिखौ रुजुबाथाय ओ मानो होनबा आथिखालनि मेथाइनि ओ जि सोदोबफोरा बारा एसेबां माने ओंथिगोनां नोंला आरो आंनि साननाय बादिबा औ औ औ आरो लोगोसे जेनेबा सुरफोराबो बा दामजु दामनाय आगजुफोराबो जेनेबा जोंनि ओ मेथाय रोजाबनायाव जि दामोना खाम सिफुं बेफोरदि। जोंनि दोरोङारि दामनायफोरखौ गोमालांनाय बायसा मोनबाय आरोना आथिखालनि बे ओ मेथाइफोराव औ औ बेनिफ्रायनो आंनि बादि ब्ला आं माने गोदोनिखौनो फसायो आरो एनिफ्राय माने गोदोनि मेथाइफोरखौनो आङो दासिमहालागै माने बां सिन खोनासङो आरो। जेरै जोंनि औ औ। निलेशवर ब्रह्ममोननि मेथाइ आरो बे आलायारननि बा बिग्राय सुलिखा। गामोननि ओ मेथाइ खननाय। बिखो बेसोरखौनो माने बेफोरखौनो बांसि सिनै आङो खोनासङो दास सिमालागि।
उम।
होमबा बेै रेड डिय'आव गोदो गोदायनि अल इण्डिया रेडिय'आव। ओ रोजाबनाय मेथ थाइफोर। बेफोरखौनो आङो जेनेबा खोनासङो। आदसा नों आंथ' दा जेनेबा आंनि साननायखौ बा आंनि मोजां मोननायखौ बुंबाय आरो। मेथाइनि सायाव दा ओ नोंथाङा बो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनि साननाया माबादि?
आंबो मोनदाङो आरो। आंबो मोनदाङो। गोदोनि जिथु मेथाइफोर बा सुलिखा बि ग्राय गौतम। आरो बिदिनो माखासे मेन'का दङो आरो बिदिनो बे आलायारननि सिंगार, आरो खोमसिलाम मानि आरो माखासे ओ रेडिअ'आ पेसफोर गोजाम ओ बिथांमोननि मेट थाइफोरा मेथाइफोरनि जिथु लिरिक्स
औ
बे लिरिक्स आ बिराद ओंथि हाबनानै थायोमोन आरो बे लिरिक्सआव बाहायनाय सोदोबफोरा माने मा मा मानसिनि गोसोखौ माने टास खालामनो हायोमोनारो।
औ औ
निले लिरिक्सआव बाहायनाय सोदोबफोरा आरो आरो देंखोफोरा बिराद गोदै जायोमोन आरो बे दामनाय देनायफ्रा रियेलमोन आरो दामनाय देनायफ्रा बे जायनि जुनै माने होनबा मानसिनि माने गोरबोआव नाङोमोन आरो बिसोरनि मेथाइखौ माने खोनासंबा, माने जे जे जोङो खोनासंबाय, थानोल' गोसो जायोआरो। बिसोरनि मेथाइफोरखौ दा बे उम बिग्रायनि होन सुलिकानि होन गौतमनि होन दासिमबो बिसोरनि मेथाइफोरा मानसिनि माने गोसोखौ माने बोनो हायो आरो खिन्थु आथिखालाव प्र मा मा जाखो आथिखालाव माने मिसिना मिसिनजोंसो दामग्रा जाबाय माने आरटिफिसियेल माने कम्पिउटारनि माबा बायदिसिना एफेक्ट लागायनासो दामनाय जाबाय मान मालाबा फेमफाखौनो बिसोरो कम्पिउटारनि फेमफाजोंसो दामो, गोदो माने फेम्फा, दामनाय माने फेमफाखौनो दामथारोमोन सिफुं माने सिफुंखौनो दामथारोमोन आथिखाालाव माबा, मेसिन जों दामो जायनि जुनै माने बेै सिफुंनि जिथु गोदै देंखो बे गोदै देंखोखौ बे मेसिननि दारै जोङो माने मोन्नो थाङा आरो एसेबाबो अबावबा नङा अबावबा माने एसे माबा बोरैबा खोनानायखौ मोनो आरो हमनााल नोङो गोदो थब्ला दामोबा थब्लाखौनो दामथारोमोन खाम दामोबा खामखौनो दामथारोमोन दानिया मेसिन सिनजों दामो दाना कम्पिउटारनि मान माखासे बायदिसिना माबा जों दामो जायनि जु माने बे जे जि गुबय सावन तब्लानि रियेल साउन बा खामनि रियेल सावन ए फुंनि रियेल साउन जितु देंखो गुबै देंखो बे देंखोआ खौ जोङो मोननो थाङा आरो। जायनि जुाव माने मेथाइआ माने मा जायो एसे खोनानायाव माने एसे माबा माबा मोनसे खमि खमि मोनो आरो।
औ औ।
रियेल नङा नालाय बुस्थुआ माबाजोंसो कम्पिउटारजोंसो माबा बा-बायदिसिना इदिट खालामनाय माबासो खोलाय बेनिफ्राय दानि लिरिक्सफोरा नों बायदिनो नों बुंनाय बायदिनो दानि लिरिक्सफोरा माने ओंथिफ्रा एसे खम जानाय नुयो आरो।
औ
ओंथिफोरा एसे माने सा साज्राङै मेथाइखौ लिरदों सा सारज्राङै लिरदों सुर बोना रोजाबदों बे आरो। भिलेस सिंनि मान माने मिनिंखौ दानिया खम नुनो मोनो आरो।
औ।
दानि मे-मेथाइफ्रा रंजानाय बाजानाय एकदम माबाजोंनो सा साज्रां मा मदार्न माबाजों जोंनो माने जाजोब ओ जानो नागिरो आरो जेरै जोङो माखासे समफोरखौ नुनो मोनो माने जायनायाथ जेबो ओंथि गैया जेबो ओंथियानो गैया मेथाइफ्रा बिदि माने खायसे खायसे ओंथि दङ। माने आ मा-माखासे मेथाइफोरानो दिनैनि समाव माने ओं ओंथि गैयै माने मेथाइफोर ओंखारनाय जों नुनो मोनो आरो। बियो बा बर ल बर ल नङा जेनबा गुबुनफोराबो बिदिनो जाबोदों गुबुनफोराबो गुबुनावबो आमफ्राय दा जोङो अ दा जोङो बर मेथाइखौ जोङो डेभ्लप खालामनोब्ला
उम
बै माने लिरिक्सफोरखौबो जों मोजाङै लिरनांगोन
उम उम औ
खौबो जों मोजाङै होनांगोन आरो बे दामजुफोरखौ एक्सुेलि जोङो बर'नि दामजुफोरखौ जुदि दामोबा
औ
बे रियेल एकदम गुबै दामजुथारखौनो लानानै दामनांगौ आंनि मथेब्ला अब्लासो माने जितु मोनसे फिल फैयोना मोनसे मोजां फिल फैयो बे फिलखौ जोंहो मोननो हागोन आरो
औ
दामोब्लासो आरो दा बिदि जेबो ओ उम
नोंथाङाबो ओ बेदि मेथाइ रोजाबनो रोंगौ नामा बा मेथाइ रोजाबनायाव गोसो दं नामा बा मायबा मोनसे दामजु दामनायाव गोसो दं नामा बा हायो नामा दामनो?
औ आङो जेनेबा मेथ देंखोगिरिथ' नङा आङो जेनेबा देंखोगिरिथ' नङा आं ओरैनो मान मेथाइफोरखौ माने गुन गुनायना मोजां मोनो आरो
उम उम
अबेबा मेथाइ औ आङो खोनासंबाय मोजां मोनबाय आङो बे मेथाइखौ माने ओरैनो खामानि मावनायफ्राव ओरैनो जिरायनायफ्राव ओरै नो रोजाबनो थाखाय आं मोजां मोनो आरो बेसेननि गेजेर नि थाखाय उम दाम दामनायाथ' आङो सेरजानि देंखोखो बिराद मोजां मोनो किनतु दामनोखो आं एथ'बां माने बिदि ओ सोलोंनो मोनाखै नालाय माने जोंनिया गोदोनि बायदि दामग्रा देग्रा मानसि फोरफो जों गामि गफायाव जों मोनला। खमिलांबाय उम गोदो ज' ज' जाजाय बैसागो रेसल जायोमोन बेयाव मानसिफोरा बयबो दामनो रोंनाय जालाङोमोन। आथिखालाव बिब बेफोरबायदि माने हारिमुवारि सरसायाबो खमिलांबाय नालाय गावबा गावसो जाजोबसै ओंखायनो बिदिया स्क'क खौबो मोनासै आरो बे बिदि जानानै फैबाय आरो आरो दा बिब बेफोरबायदि इनभारमेन्टखौ लाबोफिननो हायोबा
उम मोजां जागौमोन औ।
दे जोंना नै टाइमाबो जाबाय। ओं थांनोसै दे।
दे होमबा नोंथां औ गोजोन्थों।
गोजोन्थों।